खुलुमबाय नोंथां। खुलुमबाय।
खोनायासै माथो।
औ खोनाबायना नोंथां औ दे। एबाराव दानाय लुनायनि सोमोन्दै सावरायनोसै नामा दानाय लुनायनि सोमोन्दै। औ बर'फ्रा ओरै नो औ मा मा रोखोमनि
गोदोनिफ्रायना आं मिथिनायखौ खोन्थानोसै आङो।
औ खोनाबायदे खोनथादो दे।
गोदोनि जागायजेननायाव थाङोब्ला थारैनो जों मिथिनाय बादिब्ला दानाय लुनाय खामानिया नैबे जों दा जा नुदों बे बिराद जौगानाय आरो।
औ औ गोदान मुगानि माबाजोंना उम।
जों रुजुनानै नायोब्ला गोदोना खु न्दुं दिहुननायनिफ्राय लानानै दानायसिम आदब खान्थिया एसे आलादामोन जाहैबाय। ओ बिजाबाव लिरनाय बादिब्ला बेयाव लिरना गालांदों गोदोनि बर' आइजोफोरा खुन्दुंखौ मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमोमोन जाहैदों। दाबो मिथिंगानिनफ्रायनो बुथुमो औ। एम्फौ लाथानि औ। एम्फौ लाथानि खुननि एम्फौ फिथोबनिफ्राय दिहुनो। आमफ्रायो बिसोरो गाबखौबो मिथिंगानि बिफां लाइफां बिलाइनि बिदैजोंनो बानायोमोननो।
औ औ औ खोनानो मोन्दों
औ जेरैहाय मैफ्राय औ गाबखौ जेरैहाय मैफ्राय मै आमफ्राय माबेबा बिलाइआ जुदि गोजा खाालार गोजा गाब ओं गोथांखौ सो गोथांआव देग्लिनानै बेेग्लिनानै खुन्दुंखौ सोम फायोमोन बेबायदि आरोखि दानियाथ' दाबो बिदिनो खालामो नाथाय दानि नेमखान्थि ओमफ्राय एसे आलदा आलदा आइजें आयला फैनाय लोगो लोगो औ दानियाथ' मुलि ओमहो आखाइजों बानायला गासिबो बै जोन्थि-जोनलाफोरखौ बाहायसै आरोखि बिरोंदामिननि मददजों ओम
ओम
बै दानायनिफ्राय औ खुन्दुं दुहुननायनिफ्राय दाखांजासिमफ्रा माने आखाइ आखाइजोंनो जाजोबो दानि बायदि बिदि दानि बायदि माबाबो गैयामोननो बै जेन'बा माखु माखु दंलायोमोन ना दा दानिया गेजेर गेजेर ससेयावथ' जों माखु आखाइजों ओरैजाय थारजों बिदि खालामनाय नुदोंना आरो सिगांनि जागायनायाव बिदि नङा आखाइजोंनो माबायोमोन जाहैबाय माखुथ' गैयामोन आखाइजोंनो ओरै लांलाय लाबोलाय खुन्दुंखौ बिदि सोलायलायनाय आं बिदि नुदों आरोखि सावगारियाव आमफ्राय दा एसे जौगानाय माने जौगायै जौगायै दा एसे दानायफोरा दाथ' मानसियानो दानांला माथो
बिरोंदामिनजोंनो बानायजोबसै बि बेजोंनो मोजां मोजां ओम औ ओम बेजोंनो उम गोदान गोदान माबा मुं दोननानै बाजार, हाथाय-बाजाराव ओ
उम उम नोंगौथ' आरो सुबुं अनजिमाया बांबायना दख'नानि आगरफोरा आं मिथिनायाव फारौ मेगन दं,
औ
खासि हाथाइ दं ओमफ्रायो आगर गुबै दं, आगर गिदिर दं, आगर फिसा दं, बैग्रि बिबार दं, मुफुर आफा दङ, मखर दमा आगर दङ ओमफ्रायो लाव बेगर दङ, गुदाम आगर दङ ओं गुदाम बायदि नुनायखौ बे गुदाम आगर माने बर'नि आगरफोरा जाहैबाय मिथिंगानि मिथिंगायाव नुनाय खौनो लानानै बेखौनो बानायनाय आरोखि जेरैहाय फारौनि मेगनखौ नायबाय नुनाय लोगो लोगो बेखौ आगराव दिखांबाय बिदि आरोखि नों साननानै नायलाय बेसेबां गोरोंमोन बिसोरो आगर बानायग्रा फोरा माने जेबो सोमोनांथाव आरोखि नोङो जेन'बा बैग्रि बैग्रि बिबार बारदों बैग्रि बिबारखौ नायबाय बेखौ नायनानै बेजों एखे आगर बानायबाय
औ जेरै बे आर दाउसा मोख्रेबखौबो बानायोमोन नामा?
औ दाउसा मोख्रेब दाउसा मोख्रेब दाउसा मोख्रेबनि बिबारखौ नायबाय दाउसा औ ओमफ्राय दिं खिया बिलाइ दिंखया बिलाइखौ नुबाय माने सानबाय बिसोरो माने दिंखिया बिलाइाबो नायनो बिराद समायना होमबालाय बेखौ दायोबा समायना नुगोनदां नै दिखांबायबो। आरो मिथिगौ दाउ बिरलांनायखौ नुयोबा दाउ-दाउ बिरनायखौबो दै दिखांनो हायोमोननो। सोमोनांथावना? गराय नुयोब्ला औ गराय मासे फैदोंब्ला बे गरायखौबो नाय
औ ओमफ्राय हाजो आगरबो दंमोन नामा?
उम हाजो नुबाय हाजो खौबो रुगुङाव होबाय हाजो बे समायो दा हाजो आगरखौ सिनायनो गोरलै आरो हाजो बायदि नुनायफोरानो हाजो आगर बे जेरै आरनायाव रुगुआव होयो ओमफ्राय मोसानायाव जोम ग्रा जे लायो हिनजावफोरा बेयावबो बे आरनाइ माबा हाजो
खोनाबाय। आरनाइ आगरखौल बांसिन सिनायो आरो ओरैनो बांसिनानोथ मा मा आगरा खमनसिन जायो? औ औ
आरनायाव नै गोदोनि आरननि आग्ला आग्रामोन
औ
आरोना गोदोनि आगरा आलादा आरो दा आगर मोनोना ओमफ्राय दा जों बे बाजाराव नुयोना आलासिफोरनो जि मान बाउनायाव होयो- बे आइजो मेसिनजों दानाय आरनाइनि अगरा सब एख
उम
गांजेबो एखे बेखौ बन्धुराम आगर होनना बुङो। बे गेददेर गेदेर जे थायो ओरै आरो ओरै ओरै हाजो आगर ओमफ्राय ओरै हाजो आगर ओमफ्राय गेजेराव मोनसे गेदेर गेदेर थायोना बेखौ बन्धुराम आगर होननानै बुङो ओमफ्रायो सिगाङाव बे बन्दुरामा नङामोन माबासो मोन मेरला बिबार होयोन बेयावहाय बिबार बिबार बिबार मोनथाम मोनब्रै रोखोमनि बिबार होनानै बे नायनो मोजां खालामोमोन आरोखि ओमफ्राय दा बेफोर सिगांनि आगरफ्रा खार जोबनानै दा गिदिर गिदिर बे आगरखौ नुनो मोनो जों बांसिन- आङो बे बन्दुरामखौ बन्दुरामा बहुत माबा जाबाय गोरोबनाय जाबाय बेखायनो एसे आलादा सोरबा दायोब्लाथाय आं बेखौ लायो जेरै- आ दैखं खलायाव दानायफोरखौ मोजां मोनो दैखं खलायनायाव गो दाबो गोदोनि आगरखौ दानायानोबो मोजां उम आखायजों दानाया ओमफ्राय मेसिनजों दानाय नों- जों सि जानाय नङा
खोनाबाय
आङो जि जिखौथ ओरैनो दानो रोंगौ नायबा जिखौ मालाय फ्राय बानाय रोंखानायखौ सोर थियारि जाखानायखौसो दानो रोंगौ नाथाय हारसिं जागायनानै जोबजासिम बिदि खालामनो रोङा आरोखि
आगरखौ एरोबा गोरलै गोरलैखौ रोंगोन फिसा फिसाखौ ओमफ्राय बे आगरखौ जे ओं नोआव दिख थिखांनांगौना बेखौ रोङा माने सोलोंहांबायमोन जोङो आगोल हाय नाथाय बे समावनो फरायबायबो दो बे गुबुन गुबुन जायगायाव थानो गोनां जाबाय बाय आरो हारिमुआव ओंखारो हारिमुआव ओंखारबाय जों फारसेथिं थालांबाय बेथिं सोलोंबा बिथिं थालाङो
औ औ उम ओरैबो जानोबो बांद्राय मोनथाम मोनब्रै लामा दावबायनो हायाना ओंखायनो
अनथा मोननब्रै हाया बेखायनो जेखौ हाबाय बेखौ खौ सोलोंबाय जेखौ हायासै बे गार थाबोबाय दाबो गोसो जायो। दाबो मालाबा मालाबा बे मादैमोन दाला बायो जोंना गामियाव मादैमोन दानायखौ दसे दसे ओरैनो बोहैब्रब बायो। दाब्रबलाबायनाय सुसे सुसे माबलाबा सौखावलाबायना गारबोनोसै मालाबा माबा बस'लाबायनानै होबोनोसै
औ गोदोनि गोदोनि आबै आबौमोननि दानाय लुनायजों दानि दानाय लुनायजों ओ माबा गोबां माबा नुयोना? फाराग नुयो ना?
ओ फाराग नुयो, गोदोनिया जा-जाहैबाय आखाइजों दायो आरो समबो दंमोन सम दंमोन, ओमफ्राय दानि मानसिफोरा गुबुन गुबुन खामानि मावो सम गैला सुबुं अनजिमायाबो बांबाय। बेनिखायनो आखाइजों दानायाबो दानि दिनाव बयबो दायोबा बयनि गावबा गावनि गाननायखौ दुनो हायो। नाथाय बयबोथ' दाया बेनि थाखायनो जुन्थिजों दिहुननाय गान्नाय जोमनायफ्रा बेफोरावनो माने बांसिन जायगा लानो हादों आरो।
ओम खोनानो मोनदों ओ गोदो बे दानाय लुनायाव आबै आबौआथ' एक्स-एक्सपार्टमोनना एकदम जोबोर गोरोंमोन ना माथो बे जेब्ला ओ गावनि जोहोलावा दावहायाव थांनो नागिरोबा हरसेनि गेजेरावनो इसानाव सोंनानै दानानै
बेफोरखौ खोनानो मोनोना, नंगौमोननो बियो माने हरसेनि गेजेराव बेखौनो होनोमोन।
ओम जेब्ला बिदिखौ हाबाथाय दावहायाव देरहाबाय होनना बुङो
उम।
बिजाबफोरनि गेजेरजोंबो बैखौ फराया मा फरायनो मोन दों ओमफ्राय खोनादोंबो खुगा खुगा आबै आबौमोननि गेजेरजों।
ओ माने आर'नाइखौ दानानै जुदि खथ देरहासार जाबोयोमोन आरो, बे जाहैबाय गोदोनि दावहा राजा राजा महाराजा फोर जोंनि रायजो खुंलांनाय समनि बाथ्रा।
औ जेरै जों दा बिजाबावबो फरायनो मोनो आरो खोनानोबो मोनो जाहैबाय आबै आबौनि
दासिमबो जुदि रायजो दंमोनब्ला राजाया दंमोनब्ला जानो हागौ बेफोर आसार खान्थिया जोंनि बे हाबा हुखा फ्रा दासिमबो थांनानै थागौमोन खिन्थु जेब्लानिफ्राय इंराज फोर फैदों बे समनिफ्रायनो जोंनि रायजो राजा गासिबो गोमालांजोबदों नङा होमबा। उम बिसोर
जेरै गावनि राजा दंबाबो गावनि गावनि हारियावनो सुथुरा दंमोनना बेनिखायनो
औ बेबो बेबो। गावजों गाव खौसेथि गैयियावबो जाबाय खौसे दंबाथ' रावबो जेबो खालामनो हानाय नङा।
जेरै बिदा फंबाइनि गेजेरावनो नायलायनो हायासै। जेरै बे राजा इरागदावफोरनिखौ राजा इरागदावफोरनिबो बुंनो थाङोब्ला बिदियानो जाबाय बिदाखौनो एदम माबा नानै गावनि सुुथुर सान्नानै मालायजों लोगो लानानै गावनि रायजोखौ गुबुन गुबुननो हगारना होनो नागिरनाय बेफोरनो जाहैबाय ओमफाय दा एसे माबाबाय नै ओ
बेखौ जों दासिमबो जोंनियाव नुनो मोननाय जायो ने? मेगन सानायफोरा गावजों गाव
बांसिनसो होनजाबावबाय। ओम। ओं गावजों गावनो नायलायनो हाया। औ गावजों गाव गोरों गोराबाबो ओम। ओम गोरों गोराबाबो बिदिनो आथिखालाव ना? एखे गोदोनिजों दानि जों जेरैबो दैमालुनि सावनो नांमारदों होननाया। जेरै गावनि गावनि न'खरनि मानसियानो दैमालुखौ माबा होदों बेबायदियानो जाहैबाय ना?
बेबायदि ओम दैमालुनि दैमालु जोहोलावनि जारिमिनाबो जोबोद दुखुुनांथावथाव जोङो जोहोलावफोरनिबो सोमोन्दै राय्लायनो हागोन ने उननि समाव
हायो हायो हायो आरामसे हायो।
ओम ओम। समाबो जाबाय माथो नोंथां औ औ। दे होमबा।